औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
अ मा खालामदों आं नै बारसो जागासि नो नोंथां
नै आंबो एसे दंफां सायख्लुमाव बार जागासिनो दं नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' दालि आलुसोमोन नोंथां
औ
ओमफाय ना गोरान बाथोनमोन
अ
नोंथां लाहालाय
जोंहाबो बिदिनो जोगोनारजों बयलार ओंख्रि आरो दिंखिया फाजिसोमोन नोंथां आलासि फैदोंमोन ना नोंथां बेखायनो माने आलासिनो ब्रयलार लायनाय जादोंमोन आरो ना
नोंथाङा मानोबाफोर कल औ दे नोंथाङा मानो
आं ओमफाय नोंनाव
औ
आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ सों दे नोंथां
माने मा होनो ओ एम्फौ मुगा एम्फौखौ बोरै फियो माने लानो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
अ बिनि बागै आरोना नोंथां
बिनि बागै फोरमायना होलाय हायोबा नोंथाङा
अ दे नोंथां आंबोथ' आंबोथ' फिफेराखै खिन्थु आं नुनाय न' खाथियाव बिदिनो बिमानै बिमायं सोमोन्दो जानायफोर फिसिनाय नुदों आरो ना नोंथां बे जा जा नुदों आं बिनि बागै एसे खिन्थाहरसै नोंथांनो
औ
एम्फौ फिसिनो थाखायथ' गिबियावनो गोबां मानि माबाफोर स्टेप बाय स्टेप फल' खालाम लांनांगौ जायो आरोना नोंथां बिदिनो ओइ बिदिनो एम्फौ फिनो थाखाय सरि एम्फौ फिनो थाखाय गिबियावनो जों एम्फौ माबानांग्रोगौ जायो जेरै एम्फौनि बिदै नङा खि एम्फौ फिसाखौ नांग्रोगौ जायो बिदिनो सिखिरि एम्फौ एम्फौआथ' गिदिर देरनानै सिखिरि जाहैयो नालाय बे सिखिरिया जा बि दै बिदै दैनानै गालाङो बे लासैनो माने एम्फौ महरसिम लायो आरो बेखौनो माने एम्फौ फिनो थाखाय गिबियाव जोंनो इन्दि इन्दि बिलाइनि गोनांथि जायो बिदिनो आजिखालिथ' इन्दि इन्दिखौ बिदिनो ओ माखासे मानसिफ्रा न' न' माने बागानबो खालामबाय आरो एम्फौ फिसिनो थाखायनो इन्दि माबाखौ फिफांखौ इन्दि बिलाइखौ माने एम्फौआ जानानै देरो नालाय बिदिनो मानसिफोरा जा जा न' फोराव गैया बिसोरो गुबुननि न' न' थांनानै नागिर जेरैइयो इन्दि माबाखौ बिलाइखौ बिनिफ्राय नागिरखांनानै न'आव लाबोनानै जेनेबा एम्फौखौ बे इन्दि माबायाव फज'नानै होजोबो आरो ना जेसेबां एम्फौ दं। बिदिनो एम्फौआ बे इन्दिखौ जायै जायैनो माने लासै लासै देरलाङो आरो। इन्दिनि अनगायैबो आरो गोबां रोखोमनि बिलाइखौ जायो आरोना एम्फौआ जेरै खारं खान्दाय बिलाइ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि एम्फौआ जाखौ जानानै हजम खालामनो बे बे बे माने बिलाइखौ जायो आरो आरो एम्फौ एम उम एम्फौनि खाथियावहाय आरो माने बांद्राय मोदोमनाय जेरै सेन थायो पारफियुम थायो फाउदार किरिम बायदिफोरखौ माने फोनानै थांनोङा आर ना नङाब्ला एम्फौआ माने लोमजायो होननानै बुंदों आरो खोनानाय बायदियै।
थैनायनि सान्सआवबो थायो नामा नोंथां?
बिदिनो गोरलै गोरलैथारावथ' माने एम्फौआ लोमजानानै थैयोबो आरो ना नोंथां। बिदिनो एम्फौआ देरनो थाखायथ मास मोनसे मोननैसो लायै बायदि मोनदों आं नोंथां जाजानाय समसिमाव। उनावहाय बिदिनो एम्फौआ देरै देरै इन्दि बिलाइ जायै जायै देरनानै जेब्ला गिदिर महर लागोन अब्ला बे माने बैसो जाबाथाय माने खुन माबा जानानै गावनि सोरगिदिं माबानानै लाजोबो आरो बे खुनजों गावखौ माने फुरा जोबख्लबनानै लाजोबो आरो ना। ओमफ्राय बिनि उनावसो बे माबाखौ एम्फौखौ ओ खुनखौ माबानानै बरननानै माबायो आरो। जायो एम्फौखौ फानो एम्फौनि दामाथ' आजिखालि गोबां मोनो आरोना। ना सेरसेयावनो बिदिनो सारिस' फास स' बिदि माने मोनो एम्फौ सेरसेनि दामा आरो बे एम्फौनि खुनखौहाय माने जि जोम बा दानो थाखाय खुन्दुं बरननायाव बाहायो। एम्फौनि फिथोबा एम्फौनि फिथोब थायोना बेखौ माने बिदिनो खुन्दुं बाहायनो थाखाय मानसिफ्रा बेखौबो फानो आरो ना। बेयावबो माने गोबां रां मोनो एम्फौ फिथोबजोंबो माने एम्फौ मोननै मुलाम्फा दं एम्फौ नि माबाखौ जानोबो हाबाय आरो एम्फौनि फिथोब जों जों खुुनदुं दिरुन नानै बायदिसिना रोखोमनि गान्नाय जोमनायबो मोननो हाबाय आ रो एम्फौ फिसि औ
ए-एम्फौनि ओइ जिदि होनदों नोङो एम्फौनि बे खुन माबा फिथोबजों माबा खुन्दुं बरननो हायो होनदों। बे जिनि दामा बेसेबांसो जागोन बायदि नों
अ बे जिनि दामाथ' गोबां जायो नोंथां बे इन्दि जि माने इन्दि एम्फौ फिथोब जानानै जे माबा जि बानायो बेजोंथ' माने गोबां फैसा खामायो मानसिफ्रा फाननानै दामाथ गोबाङानो जायो। खिन्थु आं एक्जेक्ट दामखौ मिथिया नोंथां बेसेबां जेनेबा दामनि रियेल दामा बेसे बां बेखौथ आं इसेबां मिथिया खिन्थु दाम गोसाथार होननानै खोनादों आं नोंथां इन्डि एम्फोरनि खुन्दुंआ।
अ रोजानैसो थांगोन नामा नोंथां?
औ बिदिनो जागोन नोंथां गोबां दाम लायोना बिसफोर बेसेन गोसा जाबाय। गोदोनिफ्रायनो एम्फौ फिसिनायाथ माने गोदोनिनो खान्थि नालाय। गोदोनिफ्रायनो माने एम्फौ फिदिबोदों बर र' आइजोफोरा आरो खायसे बांसिनानो बर' आइजोफोरासो फिखायो एम्फौ एम्फौ माबाखौ होमबा जेनेबा नोंथांमोना बेसेसो बुरजा फिसिनो सानदों?
जोंहा बारा फिसिनो सानाखै नोंथां आं बिदिनो न'आव जानो आन्था बिदिनो फिनो सानदों आरोना बाराबो माबा गैयाना इन्दि दंफाङालाय दं दंनाया होमबाबो बारा इन्दि दंफां गैयाना नोंथां। नोंथां ओंखायनो जानो आन्था फिनो सानदों आरोना नोंथां
औ जानो आनथाबाथ' इसिबां माबा खस्थ' नांनाय नङा नोंथां एसेबानो जागोन नालाय होमबा नोंथांमोना नोंथाङावाथ' आंनाव दा इन्दि एम्फौनि बागै सोंबाय आं दा नोंथांनाव गुबुन एम्फौफोरनि बागै सोंनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां
औ सोंनो हागोन नोंथां।
थ' जेनेबा गोबां रोखोमनि एमफौ-एनला दं जेरै एमफौ सुमु होनो एमफौ जेनेबा एम फौ बे‌ बेमा होनो खांख'मा होनो बेफोरनि बागै आं माने नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। दा नोंथां नोंथाङा आंनो बे एमफौ सुमुनि बागै खिथानो हागोन नामा जे बे मानसिनि माबायदि ख'हा खालामनो हागौ आरो। बेयो माबायदि रोखोमनि जायो बिनि बागै एसे खिथालाय आंनो एमफौ सुमुनि बागै?
र फोरमायनोलाय हागोन बाराथ' मोजाङै मिथिया नोंथां होमबाबो। बो आं जिखौ जिखौ मोनथियो बेखौ फोरमायनोसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां
एमफौ सुमुयाथ' बिदिनो दंफां बिदिनो मा होनो माबा मा दंफां होनोमोन। नाथाय बेखौ जायखिया दंफाङावसो बांसिन थायो आरोना बेयो।
औ।
ओम इदिनो दंफाङा दंफाङाव थानानै ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरनाव मानल- लाबाथाय बिदिनो माबा मोदोम माननाय बेमार। बिदि मोदोमा होनो एमफौ सुमुनि बै मा होनोमोनथाय बेखौ माबा सुमु सुमु। थायोना एमफौ सुमुयाव औ खोमोना बे खोमोना माने मानसिनि मोदोमाव नांगबथाय माने मानसिनि मोदोमाव। बेला बे बेरला बेरथा जायो आरोना। ओमफाय बियो गोगोम माबायो आरो। मानो मान ओमफ्राय बियो मानसिनो बिदिनो मोदोम माननायनि ख'हा खालामो आरोना नोंथां।
होम।
आरो बे एमफौ सुमुया एमफौ सुमु माननायखौ खारहोनो थाखाय खायफा सुबुंफोरा मुलिबो जायो आरो खायफा सुबुंफोरा खोमायाव सुनि फुननाबो लायो आरोना नोंथां।
औ।
होमबानो माने लासैनो हामलाङो होननानै मोनथिनाय मोनदों आरोना।
नंगौ नोंथां
आरो माबायाव मा होनो मा होनो ओइ खांख'माफोराथ' न'आवनो थायो। खांख'मायाथ' मोनामोबो आरोना इयो आरो। बेखौ खोनानो मोननाय बायदिबाथ' बियो उदैजोंसो हां लायो होननानै मिथि दों आरोना नोंथां
बिदि आरोना नोंथां
औ औ नोंथां आरो माबायाव मा होनो बेमा होनोबाथ' बेमायाथ' दफां दंफांफोर आरो न' सिंफोरावनो थायो आरोना
उम
बियो गावनो आदार बानायनानै माने गावनि बे जे बायदि थायोना जेबायदिखौ लानानै माने
बाव माने एम्फौ सिथाब फैनायखौ जानानै उदै सुुफुङो आरोना बिमाया
औ औ औ नोंथां
ओ
आरो नोंथां नोंथांनाव आं
मा
औ
नोंथांनाव माबा मोनसे सोंबावनो सानदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
दे सों नोंथां
ए जिहेथु बे एम्फौ एम्फौ मुगा एम्फौ ना मा होनो बेथ' जानायाव बाहायबाय आरो जि दानायावबो बाहायबाय आरो ना आरो बेखौ माबा मोनसे खामानियाव बाहायबावो नामा
अ बेखौथ' इसेबां गुबुन खामानियाथ' बाहायला खिन्थु बिनि खि जाय खि जायोना बिदिखौ बिदिनो मानसिफ्रा मै गं खानाय माने मैगं गायनाय बायदिफोराव सारनानै हासार महरै सारना होयो आरो ना नोंथां बे माबानि एम्फौनि खिखौ मुगा एम्फौआथ' इन्दि जानानै उदैयावथ' लाजोबबाय थायाना थ' माने हजम खालामनानै बेखौ दोगोन खालामनानै खिनानै खिगारो बेफोर माने खिखौहाय माने मानसिफ्रा बिदिनो बानलुफोर गायनाय नङा खि बायदिसिना रोखोमनि मैगं गायनायाव बाहायो आरो ना हासार महरै नोंथां आरो बे एम्फौखौथ' जानायाव ओरैबादि गोथाव जायो नालाय माने मानसिफ्रा बय बो मोजां मोनो जानो आरो बाथोन देनानै जाबाबो जोबोरैनो गोथाव जायो आरोना नोंथां एम्फौ औ एम्फौ खौथ' बांसिन जोंनि बे बर' आइजोफोरानो फिसियो बायदि मोनदों आं नोंथां मानो होनोब्ला बे जोंनि बर'फोरनि मोनसे नेरसोन गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय माने जोंनि मोनसे कालचार आरोना बे नोंथां माने बर' माहारिनि सिनायथि मोनसे जेरै कालसार थायोना बिदिनो दानाय लुनायनि मोसानाय जेरै बागुरुम्बा बायदि रोखोमनि मोसानाय थिग बेबायदिनो एम्फौ फिसिनायाबो जोंनि बे हारिनि माने माबा आरोना नेरसोन नोंथां
होनबा नोंथां समाबो जाबायमोन आं एसे खामानि दंमोन दंनायालाय नोंथां आं एसे दोनथ'लायनोसै खोमा इयुनाव लोगो मोनलायलायसिगोन
अ जागोन दे नोंथां